औ नोंथां हेल' खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों औ।
औ नोंथां सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जाबाय जोंनि जि जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे बा बिफां-लाइफांनिफ्राय जोङो गोदोनि सम समाव माब्रै मुलि बानायनानै जोङो बेमार आजारखौ फाहामनो हायोमोन बेफोरनि बागै सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ दा नोंथां आं जेनबा मुलिफोरनि बागै बुंनो ना दानिखौबा बुंनो नोंथां?
आङो गोदोनिखौ बुंनोसै नामा?
ओ जागोन दे नोंथां दा नोंगौ सैथो जेन'बा जोंनि गेजेराव गोदोनि दिनावथ' जोङो नुयोमोन जेनबा जोङो बांसिन ओ जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय माखासे ओ लाइफां आरिनि बिफां बेफोरजोंनो जोङो जोंनि ओ न'आव गथ'फोर लोमजानाय बा नों आं लोमजानाय साजानाय ओ बेफोरखौ जों फाहामनो नाजायोमोन नाथाय आजिखालि जों बेफोरखौ बांद्राय नुबांनो मोनला। मानो होनना बुङोब्ला आजिखालिनि सुबुंफोरा जेन'बा थाब जानाय थाबजों जानाय बा ओ मा होनो बिदिनो थाब हामनाय बेफोरखौ नागिर सै आरो दा थाब हामनाय होनोबा जेन'बा गोदोनि दिनाव जोंहा बे मुलिफोरखौ जोङो खांनो खांनो नाय बा जोङो बेखौ मिथिंगायाव नागिरनो बिदि जोंहा गोदोनि समाव समा दंमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ समाज आथिखालनि समा ओरैबायदि जाबाय जोङो ओ जेन'बा बेफोरखौ नागिरनानै जोङो बेफोरखौ जोङो मुलि बानायनानै लोंहोनांगौ जोंहा बि बि समखौ जों मोनबांनो थांला‌। दा जोंहा सोलोंथाइ बा माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बेफोर मुलिनि बानायनाय बा बेफोर मुलिफोरा गोबां सोलायबाय जोङो आथिखालाव मुलिखौ गथा लाव लाव आरो बिदिनो मैदा आथा बेफोरनि महराव जोङो जोंनि मुलिखौ मोननो हायो आरो दा जोङो गोदोनि दिनाव जेन'बा आं मोनसे होनोसै गोदोनि दिननि जेन'बा ओ जोङो गगा मोननाय बा गथ'फोरा गगा मोनोबा बा जोङो गारामाफोर सायोबा ओ जोङो मा जायोमोन जोङो ओ थुलुसि बिदिनो हाइजें बिदिनो बेरेमोदै बेफोरखौ ज' लगायनानै जोङो ओ फुदुंनानै जोङो लोङोमोन बा बे लोंनायजों एसेबाबो जोंना हामो मोनबो आरो जायखिया जोंनि बे दोरोङारि मुलि जों बेखौ गाज्रिबो होननो हाया बे हामोमोन आरो दा बिदिनो आजिखालिबो जेनेबा जों आजिखालिथ' जोंना बेफोरनि थाखाय माखासे गल कक सेराब बेफोरबायदि मुलि ओंखारबाय आरो। दा जोङो ओ बे कक सेराबखौ मारै बानायोमोन नोंगौ बिदिनो जेनेबा गोदोनि दिनाव बे मुलि जों बाहायनाय बे मा होनो अ थुलुसि आरि बेफोरजोंनो बानायो आरो बेफोरखौबो। नाथाय बेयाव माखासे ओ रासायनारि मुलि होदेरो आरो जायनि गेजेरजों जेन'बा ओ मुलि फानग्राफोरा गला दखानाव एसेबाबो जेनेबा बे मुलिखौ गोबाव सम जाहाथे फाननो हायो। दा जोंहा बिदि बांद्राय बिदि रासायनारि लावगायनाय मुलिखौ जाबाय थायोबा जोंनि देहायाव नित्सय माबा मोनसे ओ माखासे फिनजाथाइ जागोन जों बेखौ बुंनो हायो। दा बेल' नङा जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माखासे देहा फाहामनाय जों बेखौ नुनो मोनो जेरै जोंनाव ओ मालाबाफोर जेन'बा जोङो जाब्रबथाय जानायनि गेजेरजों जोंनि देहा सिङाव जोंनि खामि हाराफोर बायोबा बा जोंनाव रोदाफोर बायोबा जों बेखौथ' सिंनिखौ नुवा नाथाय आथिखालाव जों बेखौ नुनोबो मोनसै आरो। मारै होनबा जोङो एक्सरे खालामनाय दं सनग्राफि खालामनाय दं। दा बिदिनो बेफोरनि गेजेरजों मा जोङो जोंनि देहा सिङाव बबे खनायाव मा बायदों जों बेखौ एक्सरे खालामनानैबाबो जों नुनो मोनो आरो। दा बेयो मोनसे जोबोर मोजां जौगानाय ओ जायनि गेजेरजों जोङो। आ जोंनि खना खनला जानाय सानाय सुनाय जों बेफोरखौ नायनो हायो। दा बेल' नङा जोंनाव आथिखालाव बांसिन सुबुंङावनो जोङो माखासे जाहोननि थाखाय अन्थाइफोर जानायखौ नुनो मोनदों। दा बे अन्थाइफ्रा माबारै जायो बेखौथ' जों बारा हमदांनो हाला थेवब्लाबो बेफोरखौ फाहामनायनि जोंनाव मोनसे मोनसेल' नङा गोबां रोखोम माबा ओंखारबाय आरो। दा जोंनाव ओ आजिखालि जों सनग्राफि खालामनाय होनो जोङो ओंखाम जायालासिनो फुङाव थांनानै जोंनि बबे खनायाव मा अन्थाइ जादों जों बेखौ नायनो हायो आरो दा जोङो बे अन्थाइखौ जादोंब्लाबो जों बेखौ फाहामनायबो जोंहा आथिखालाव बिगियाननि गेजेरजों हाबाय जेनबा जोङो जोंनि उदै सिङाव बबे खनायाव जादों जोङो उदै सिंजों पाइप सोनानै बा गारामाजों जोङो पाइप सोनाहरनानै बै अन्थाइखौ जोङो गावफ्रुहरनो हानाय जोंहा मोनसे ओ माबा ओंखारबाय आरो आगजु ओंखारबाय दा बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाजोबदों आ आरो जों बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनिख्रुइ दानिया साबसिन जादों बेखौ होननो हायो दा साबसिन जानायनि लेखा आरो माबाबो जोंनि गेजेरावबो माखासे ओ ओ फिनजाथाय बा जोंनाव देहायाव उसुखखौ लाबोदों मानो होनना बुङोब्ला गासैबो मुलियावनो आजि खालि माखासे रासायनारि मुलि मुवा होदेरो जायनि थाखाय मा जायो जों बेफोरखौ जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव ओ माखासे फिनजानायनि गेजेरजों जोंखौ देहाखौ बा देहाखौ बेखौथ मोजां खालामगोन दे गिबियाव नाथाय उन समाव जों बांद्राय मुलिखौ जालांबाय थायोबा जोंनाव देहायाव ओ लोमजानाय साजानाया बांसिननिफ्राय बांसिन सो जालांगोन जों बेखौ बुंनो हायो आरो। दा बिदिनो ओ गोदोनि दानि मोनफ्रोमबो आवथ' समान जाजोबा दा आं नोंथांनो एसेबाबो आं जा नुदों आजिखालि बेखौ नोंथांनो फोरमायबाय दा नोंथाङाबो जेन'बा बै लाइफां हारिनि मुलिफोर बे जायखौ जोंनि बर सुबुंफ्रा जानानै फाहामोमोन लोमजानाय साजानायखौ बेफोरनि बागै एसे फोरमायदों नोंथां
औ जागोन नोंथां जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जेबो बेफोरबायदि दानि समाव जिबायदि दङ जे डक्टर फार्मासि बा बायदि बायदि मुलिनि रा जे गोदान मुगानि मुलि बेफोरनि जेबो राहा लामा गैयामोन ओ गोदोनि समाव जों खालि दंमोन होनब्ला जोंहा ओम जि जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे मुलिफोरबो बिदोनो जोङो माखासे फिसा फिसौ लोमजानायफोरखौ फाहामोमोन आरो ओ बेफोरखौ जोङो ओ बुंना था-बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा गोबां जोंनि न'सुंफोरावनो थालाबायो बेफोर मुलि हाग्राफोरा जेरै जोङो बुंनो हायो जे जोंनि न'आवनो थायो जे निम बिफां बै निम बिफाङबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मुलि होम आरो जायखौ जोङो ओ जेब्ला नोंथाङाव बा सोरनावबा बिगुरनि बेरामफोर जायोब्ला बा खुरुफोर जायोब्ला ओ बैफोर समाव जोङो निमनि बिलाइखौ खानानै बेखौ दै गुदुङाव फुदुंनानै ओ बिनि रसजों जोङो दुगैनांगौ आरो अब्लाथाय जोंहा जि बिगुरनि माखासे बेराम माननाय खुजालि ओ खुरु बेफोरबायदिया हामो आरो आरो जोंहा जि सु सुगार आरो दायबटिसफोर जायोना बैफोर जानाय सुबुंआ ओ सामफ्रामबो फुं फुङाव आरो बेलासि बेलासियाव जि निम बिलाइखौ गांनै गांनै जाबाय थायोब्ला जोंहा जि दायबेटिस बा सुगार बियो जोंहा कन्ट्रलाव थायो होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो ओम जानो हागौ बियो सैथो ओ मानोना निम बिलाइआ जोबोद गोखा जायखौ जोङो जायोब्ला ओरैनो खुगा गोजायै जायोबा बोरैबा मोनला जोब बेखायनो जोङो ओ एवनानै थावाव एवनानै जायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां फ्राम फ्राम एवनानै आरो जोंहा दंबायो जे जोंनिनो न' खाथियावनो थानाय न'सुङावनो थानाय जेरै जोङो उसुमै बा जारि होनो जारियाबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद ओ मोनसे मोनसे मुलि हारिनि लाइफां आरो ओ जेराव जोंनाव खुगाफोराव सिथर बुर जायोब्ला सालायाव सिथरफोर जायोब्ला जोङो मा खालामोमोन जि जारिनि जि बिबार बेखौ जोङो थु सिफ्लेनानै लायोमोन आरो सालाय जि जायगायाव गाराय जादों बेफोराव, ओमफ्राय जोङो गोसोफोरखौ गोजोना गोजोना मोनोब्ला आरो लोमजाहां लोमजि खाजिर जायोब्ला मा मा जा खालामोमोन ओ जे जोंहा ओ बै जारि जारिफोरखौ जोङो दावरोसि फुदुंनानै लोङोमोन आरो अब्लाथाय जोंहा देहाफोरखौ स्रां मोनो मोन ओ देहाफोरखौ राफोद गोरा मोनोमोन आरो ओम जि जारिफोरखौ रुसि फुदुंनानै लोङोब्ला आरो बिदिनो जोंङो जोंहा ओम जे मानिमुनि जे बर'नि ओंख्रै मानिमुनि ओंख्रि ओम बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो दुब्लि बारिफ्रावनो नुलाबायदों खौ जोङो मोनो नुनो मोनो बेफोरखौ जोंओ मा खालामो मोन ओ जेब्ला नों नोंथांनि उदैयाव माखासे ओम गेसफोर जाबाय थायोब्ला बा उदै सानाय जाबाय थायोब्ला उदैफोर सिंफोराव गारायफोर बा फिथ जेनेब्ला ओम सानाय बायदिसिना जायोब्ला जोङो जे मानिमुनिनि रोसि बेखौ देग्लिनानै लोंनांगौ आरो अब्लाथाय जोंहा एसे ओम हामनाय मोनो आरो बिदिनो जोंङो मानि मुनिखौ दाउ रोसि सोलोंनायावबो बाहायनाय जायो जायनि गेजेरजों जोङो देहाखौ एसे स्रां बा गोरा मोनो आरो दाउ रोसि लोंनायाव मानि मुनि बायदिसिना जोङो मेगं खांनानै बा मेगं बिलाइफोरखौ जों ज' खा खालामनानै दाउ रोसिखौ लोंनाय जायो आरो ओम बिदिनो मानिमुनिखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमैबो जायो जेरै जों आलुजोंबो जायो दाउफोरजोंबो रोसि फुदुंनानै जायो बायदि बायदि आरो आरो बिदिनो दङ जोंहा जे ओ सोरनिबा सोरनिबा न'खराव थायो फाथगाजा उम बैफोरखौबो जोङो जानांगौ आरो सम समाव ओ बेफोरबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां पाट गाजा जायोब्ला जोंहा जि फाथर जायोना जोंहा जोंनियाव अन्थाइ जि उदैयाव अन्थाइ जायो बेफोरो जों ओ जि पात गाजा बिलाइ जोङो खौ अन्थाइ जानायाव बाहायोब्ला ओ जि जोंनि देहायाव जानाय अन्थाइ बियो खारो आरो फिसा जि जागोदान समावनो जानांगौ ओ फाथ गाजानि बिलाइनि रसआ एकदमबारे जेरै जल'फि फिथाइ बिनि बायदि एसे खैरोम दैैरोम जायो आरो नों ओं बेखौ जोङो ओ फुं फुंङाव गांसे गांसे बिलाइखौ जाबाय थानांगौ आरो अब्ला जोंनाव जि देहायाव अन्थाइ जायो बै अन्थाइया ओ खारो होननानै जोङो ओ खोनानो मोन्दों आरो नोंथां आरो बेखौ गोबां मानसिफोरानो बाहायो आरो बे फाटगाजानि बि बिलाइखौ ओ बिदिनो जोंनि न'आव उसुंआवनो थायो आरो बेफोरो जोंसो समाव बेफोरखौ बारा हमदांनानै मोना नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बेफोरखौ गोबां ओम बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो जोंहा बिदिनो दंबायो जेरै ओ नोरसिं बिलाइ नोरसिं सिं बिलाइखौबो जोङो ओम मुलि महरै बाहायनाय जायो उदैफोर सायोब्ला ओम जि जोंहा ओम ओ जि गिस्टिकफोर जायोब्ला जोङो ओ नोरसिं बिलाइफोरखौ जाबाय थायोब्ला हामो होननानै खोनानो मोनदों आरो आरो जोंहा न न'आवनो जि जोंनि सिथ्लायावनो थायो जायखौ जोङो थुलुंसि होननानै बुङो बेबो रोखोमसे जोबोद बेसेन गोसा मुलि आरो, ओ जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि देहायाव जानाय खुरु बायदिफोरखौ जोङो फाहामनो हायो आरो ओ जेरै-जोंङो संख्रि थुलुुंसि बेखौ ज लगायनानै फुरु जि जायगायाव जादों बेखौ जोङो मोजाङै फुफ्लेबाय थानांगौनो फुफ्लेबाय थानानै बेखौ दोलानो होलायनांगौनो जे खान्थै ओंखारलाय होनांगौनो खुरुनि बेखौ फुनानै अब्लाथाय जोंहा जे खुरु बियो एसे हामोनो बे माबा खुरु जेसंख्रि आरो थुलुंसि बे जों हुनाय जायगायाव नोंथाङा हालदै गोथांनि रस होयोब्लाबो जोंहा बेरामफोरा हामोनो नोंथां। ओ जि नोंथांजों आं जि उम माखासे ओ जोंनि न' खाथियावनो थानाय बिफां- लाइफां मुलिफोर बेफोरनि बागै सावरायनाया बेखिनियानोसै नोंथां। उनाव सम मोनोब्ला
जागोन नोंथां औ होमबा दोनथ'लायनोसैना नोंथां।
औ जागोन दे दे।